औ हेलौ नोंथां।
अ नोंथां खोनादों ना?
अ खोनादों नोंथां बुंलाय।
औ। नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? जोंनियाव बैसागुनि ओनसोलनि एबा गामियाव बैसागुखौ माबायदि फालियो?
अ नोंथां हागोन नोंथां ओ जेनेबा जोंनिया बैसागु। बैसागुखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनिया। ओ एप्रिल मायाव जायो आरो ना ओ बैसागु। खौ जोंनिया गोदान बोसोर बरायनाय होननानैबो। हमना लाजायो आरोना बेबायदिनो जोंनिया। ओ बैसागुखौ साददिन फालियो आरोना बेनिनो जोंनिया। ओ साददिननि फारस बैसागुखौ जोंनिया मोसौ बैसागु होनना बुङो आरो ना। जाय दिनखालि जोङो मोसौ थुखैयो ओ जेनेबा आरो बिदिनो गोबां बै बैसागु आवबो गोबां दिन थाबाबो बिदिनो मानसिनि दिन थायो आरो गोखा गो खै नागिरनानै जानाय दिन थायो आरो बिदिनो मोसानाय ओ बेबायदिनो थायो आरो ना औ ओ बिदिनो जोंनिया मो मोसौ थुखैखा मोसौ थुखैनाय खालि जोंनिया मोसौखौ जोङो दुब्लि फोद फोथाराव दंग' बा दैमा हाखरफोराव लांनानै ओ जेनेबा जों मोसौखौ ओ दिग्लि गुति बा थाराय ओमफ्राय बिदिनो जोंनिया ओ पानेलाव ओ फान्थाव ओ आरो हालदि आरो देग्लि गुदि बिदिखौ माला सुनानै मोखौनो गानहोनाय जायो आरो ना? आरो बेजोंनो बेखौ जोंनिया थुखैनाय जायो दैमायाव लांहैनानै। आरो बिदिनो जोंनिया ओ मोसौ थुखैनाय खालि मोसौनो जेनेबा जों ओइ हांगारनि ओस ओ ओंखाम संनायाव थानाय खान्थाखि ओ हांगारनि हांगारखौ लानानै ओ थावजों जानाय थावजों बेखौ मिलायनानै मोखौ एबा बोरमाफोरनि सायाव ओ ओ दद ददसिन आखिना होनाय जायो आरो ना। बे दिनखालि जोंनिया मोसौ खौ मानो थुखैयो होनोब्लाथाय बिसोर बेयो बिसोरनिनो दिन जाहोयो होनना जायो आरोना। बिदिनो जेनेबा बिसोरखौ बे दिनखालि उदाङै थाथोबा उदाङै गांसो जाथो बेनिखाय जों बिसोरखौ बिदि थुखैनानै हेंगारना होनाय जायो आरो ना औ बिदिनो नों थाङा बुंनो हागोन नामा नोंथांनि ओनसोल बा गामिफोराव माबायदिहाय बैसागो फालिनाय जायो?
औ नोंगौ नोंथां ओ नों थिग बुंनाय बायदिनो जोंनावबो बेबायदिनो सोलियो बैसागुखौ फालियो आरो ओ आरो जोंनिया मोसौ मोसौ थुखैखांनायनि उनाव जोंनिया आरो मानसि मानसिनिबो बैसागो फालिनाय जायो आरो जेरै मानसि थैनाय मानसि थैनायफोरखौ जोंनिया बावनाय जायो आरो बेदिनखालि ओ बेबायदिबो ओ फालिनायखो जों नुनो मोनो आरो
औ।
जोंनावबो थिग बेबायदिनो ओम मोसौखौ दुब्लि फोथाराव जेनेबा दैमाफो राव लांनानै ओ थुखैनायखौ जों नुनो मोनो। फान्थाव आरि बायदिसिना लानानै हालदै बायदिसिना बेफोरखौ लानानै थुखैनायखौ जों नुनो मोनो आरो थुखैनानै लाबोखांनानै जों बिसोरखौ हगारनानै होनाय जायो आरो बे दिनखालि। आरो बिसोरनो बेदिनखालि ओ फागा गोदान ओ एबा माबा बिसोरनो दिरुं गोदान होनाय जायो आरो साथि खाला सावनानै थालिर उनु बावनानै बिसोरनो गुलियाव बावफैनाय जायो आरो मोना मोना।
होम।
नोंथांमोननावबो बेबायदिनो बावनो जानो हागौ।
औ।
बुं।
औ।
आरो बैसागोआवथ' जोंनिया मोसानाय मुसुरनायानो दंखायो। ओ खाम ज'था सिफुं लानानै ओ ओ आगोलनि मोसानाय एबा दानि मोसानाय नोंथाङा बुंनो हागोन ना मा फाराग नुनो मोनो?
अ अ आगोल आगोलथ' जोंनिया ओ जेनेबा बैसागो मोसानाय होनोब्ला जोंनिया ओ बोराय बुरै गथ' गा थाय ओ सेंग्रा सिख्ला बयबो ज'यैनो लोगो नांना ओंखारोमोन आरो रो ना ओ जेनेबा जोंनिया बयबो उम बर'फोरनि आगजु जायखौ जों बुङो खाम जथा सिफुं सेरजा ओ जाबस्रिं बायदिखौ लानानै ओ बैसागो मोसानो ओंखारो आरो ना उम बेबायदिनो आथिखालावबो बिदिखौ बिदिनो ओंखारो नाथाय माने आथिखालाव जोबोद सोलायनो हमबाय आगोलनि बायदि बारा बिदि ओ जेनेबा जोंनि ओ आगोलो जेरैबायदि आगजुजों मोसानायाव बाहायोमोन दा बेफोरबायदि बारा बाहायनायखौ नुनो मोनला ओ जेनेबा जोङो आगोलो बांसिन दिनै बिदि माखासे ओ खाम जथा सिफुं सेरजा बिदि जलाना नुनो मोनदोंमोन बाद दानिया जोङो ओ बे दि खामखौल' बांसिनै नुनो मोनो आरो ना बिदि सेरजा सेरजा जा स्रिं ओ सिफुंफोरखौ बारा नुनो मोनलिया ओ बेबायदिनो आगोलो जेनेबा जोंनिया गाव गावनो खुगा मेथाइ बानायनानै खुगा मेथाइ ओ आबै आ बौआ लिरनानै दोननाय बा आगोलो गावसोरो ओ गावबा गाव गान बानायनानै बिदिनो खुगा मेथाइ बानायनानै गावसोरनो रंजा होयोमोन आरो ना। न'खर न'खर बैसागो मागि हैैयोमोन। बाद दानिया ओ बाद दानिया जेनेबा जोङो ओ मबाइलफोरावबो गान मोनखासोयो नालाय ओ बेनिखायनो मबाइल फनखौ बांसिन इउस खालामो आरोना। ओ बिदिनो बैसागु मोसानाय होनोब्लाथ' जोङो खाम, जथा, सिफुं, सेरजा बिदिखौ लानासो बैसागो मोसानाय ओ होनजायो आरो ना।
नंगौ नोंथां।
थिखालाव जों नुनो मोनो जि ओ जेनेबा जोङो ओ बक्स जेनेबा जायखौ जों बुङो ओ गानजे गाबो जे बक्स बिदिफोरखौसो लाना मोसानायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो ना।
नंगौ।
आगोल आरो दानि दिनाव जोबोद फारागथि ओ फोरखौ जों नुनो मोनदों।
नंगौ नोंथां। थिग नों बुंनाय बायदिनो जोंनियावबो दानि दानि दानि नि जुगाव जेनेबा माइक देग लानानै बक्स लानानै गान दामना मोसानायखौ नुनो मोनो आरो बांसिनै खाम-खामफोरखौ बारा ओ दामनायखौ नुनो मोनला आरो।
औ। नोंथाङा आंनो ओ जेनेबा ओ बैसागो मोसानायाव मा मा फोसाब गाननानै सेंग्रा सिख्ला बा बोराय बुरै ग गथ' गथायफोरा माबायदि फोसाब गाननानै मोसानायखौ नुनो मोनो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा‌ नों?
औ हागोन नोंथां जोंनावथ' दा ओ जोंनावथ' दा होननानै बुङोब्ला जोंनिया दख'ना लांगा दख'ना जेबो लांगा दख'नायानो जोंनि मेन नङा होमबा? ओ जोङो लांगा दख'नाखोनो गानना मोसायो बर' सिख्ला बा हिनजावफोरा गोमो दख'ना ओ आरनाइ गोजा, खायमा, गोमो बेबायदि लायो आरो। ओ आरोथो हौवासाफोरा गामसा आरो आरनाइ फालि बेफोरखौ लानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बिसनाथ' दा आर'नाइ गस्लाबो ओंखारनो मोनदों दा नुनायाव बेफो खौबो गानो आरो दा
औ।
नोंथांमोनाबो बिदिनो गानो जानो हागौ।
औ औ।
उम।
आरो ओ आग'र होनना बुङोब्ला आगोलथ' हाजो आग'र ओ माइ ओम मा होनो बेसर आग'र ओ बिदिनो थायगिर आग'र फारौ मेग गन बेफोरखौ नुनो थाङोमोन। दाथ' बेफोर आग'रखौ बारा नुनायखौ नुनो ला आरो। दा बायदिसिना आगर एरनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो।
बेबादिनो बैसागो मोसानाय होनोब्लाथ' जोंनिया ओ जेनेबा बैसागो बोथोराव जों बयबो बो रंजा बाजायै ओ गाननाय जोमनाय ओ गाननानै न'खर न'खर बा गामि गामि जों मोसा-मोसाहैनायखौ नुनो मोनो आरो ना। जेनेबा बैसाग गो मागि होयो। ओ बेबायदिनो ओ बैसागो मागिनानै ओ जेनेबा जाय जों न'खरफोराव मोसाहैयोना बिसोराव न'खरनि मानसिफोरा जोंनो अनानै मोसाहैनायनि थाखाय जोंनो माइरं बा फैसा हर रो आरो ना औ बे फैसाखौ जेनेबा जोङो ओ सानसेनि नङा साद दिन जायो नालाय बैसागोआ बिदिनो गामि गामि ओ बयनिबो न'खर न'खर मोसानानै मोनबोनाय ओ रां आरो माइरंखौ जों जमा बुथुमनानै जमा खालामनानै बेखौ जोङो ओ जेनेबा रांखौ ओ खाना जानो हायो आरो ना
नंगौ नोंथां औ
औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा बै सागोखौ माबायदियैहाय ओ फो-फोरबो फालियो आरो जेनेबा ओ गामिफोराव बैसागो फांसन फालियो नालाय बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनावबो नों थिग बुंनाय बायदि बिदिनो बेबायदिनो उम फालियो आरो बैसागोखौ आरो ओ बिदिनो बैसागो फांसन आरि जायो बेयाव बैसागु फांसन आरि जानायाव ओ सानावथ' आरो गथ'फोरखौ गेलेहैयो आरो खेला होयो बिदिनो बायदिसिना खेला होयो सानाव ओ बेनि उनावसो ह रआव जेनेबा मेथाइ खनगिरि दामग्रा देग्रा बेफोरखौ लाबोनाय जायो आरो नोंथां आरो बेबायदिनो जोंनाबो बयबो सेंग्रा बोराइ बन्थ' बयबो ज' ज' ओंखारो मोसानो ओंखारनायनि उनाव जेब्ला मो सायै मोसायै लास जायो मोसाखांनानै बे फैसाफोरखौ माइरंफोरखौ जमा खालामनानै माइरंखौ फाननानै ओ जानायखिनिखौ लाखिनानै सबबो ओ मोखां नायलायलाय बोथिसे ओंखाम जमा जायो आरोना
औ औ
औ औ औ नोंथां बुंलाय
जोंनावबो बेबायदिनो बैसागोआ सोलियो आरो बैसागोआवथ' आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनिया ओ जानाय लोंनायाथ' सोलिखायो बिदिनो जुमाय आरिबो जोङो सावनानै दोनखायो माइब्रानि बिदिनो माथानि आरो जोंना थ' माइ बैसागोआव दिंखिया भाजा ओ थालिर, फस्ला, अमा बेदर बेफोरखौ गोखा बिलाइ उम बेफोरखौ जमायैनो खांथिंनानै एवनाय जायो आरो
औ औ औ जोंनिया बैसागु बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनिया जोबोद रंजानाय फोरबो आरोना औ बिदिनो औ औ जोंनिया बिदिनो ओ जेनेबा लोगो नांनानै बयबो ज'नो रंजायो बा बिदिनो खाना जाल्दायो औ बिदिनो जेनेबा सुखु दुखुनि ओ जेनेबा सुखु दुखुफोरखौ जोंनिया बै सागु बोथोराव बावगारलांनाय जायो आरोना औ औ बेबायदिनो ओ जेनेबा जोंनिया न'खर न'खर ओ जेनेबा जै जोंनिया जि ओ थैनाय थांनायफोरनो ओ जेनेबा बै गोथैसि बावनाय जि होनो बेखौ बावउखांनायनि उनाव जेनेबा जोंनिया गामिनिनो गेदेर गेदेरफोरखौ जेनेबा बोराय बुरै जायखौ जों बुङो बिसोरखौ लिंनानै माने एसे सेरेब बा जुमाय लोंहो
औ नंगौ नोंथां आरो जोङो बै समाव गेदेरखौ खुलुमो आरो उन्दैखौ बोर होनाय जायो आरो मानिनाय जायो बयनिबो न'खर न'खर थांनानै जों खुलुमनायखौ नुनो मोनो आरो गेदेरफोरनि
औ बेबायदिनो बैसागोखौ फलिनाय जायो आरो ना मा होनदों नोंथां।
नोंथांमोननि जायगायावबो बेबायदिनो खुलुमनाय हुदाया दङ ना?
औ नोंथां बेबायदिनो जोंनि जायगायावबो जेनेबा गेदेरखौ मान बावनाय बा उन्दैखौ बोर होनाय बेफोरो दाबो सोलियो ओ थेवबाबो आगोलनि बायदि दा दानिया बारा सोलिनायखौ जों नुनो मोनला आरोना दानिया मानि गामि फोरावबो बारा थानो नागिरला नालाय गामिफोरनिफ्राय दानिया टाउन सहराव थाङो। बेनिखायनो बेफोरबायदिखौ बारा दानिया नुनो मोननाय जाला बेबायदिनो होमबा नोंथां जनियाथ' समाबबो जाना फैलाय नालाय ओ नोंथां औ नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ आंबो गो
औ नोंथां दे होमबा औ नोंथां दे होमबा एसेनोसै।
औ दे।